अ र' हेलौ
औ नोंथां
नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन सम होनो हागोन नामा
औ हागोन दे नोंथां दा आङो ओरैनो जिरायनानै दंथयो
खारदै ओंख्रि जानायनि बागै सावरायनो सानदों नोंथां
औ दे बुंनायसाय
औ खारदै ओंख्रियाथ' जोंहा जोंनि दोरोङारि मैगंखौनो बुंजागोन गोदोनि फ्रायनो बर'फोरा खारदै ओंख्रि जानानै मोजां मोनो
औ
खारदैखौ जोङो फस्ला आरो सिबिंनि थारा सबाय आरो नालेंखलनि बिगुर बायदिनिफ्राय सावनानै बिनि हांगारखौ सरनानानै दिहुननाय जायो।
औ।
बिनि उनाव जोङो बायदिसिना सबाय अनला ओंख्रि बायदिखौ जोङो खारै होनानै संनानै जायो। ना बेदर बायदि होनानै सबाय ओंख्रियाबो खारदै नङाब्ला बारा गेब्लेनो नागिरा।
औ।
बेनिखायनो सबाय मैगंआवबो जों बांसिनानो खारदै होनानैसो सबाय ओंख्रिखौ खारदैजों संनानै जायो।
औ
दाउ बेदर अमा बेदर बायदि होनानै जोङो सबाय ओंख्रिखौ खारदै संनानै जायो। गिबियावनो जोङो सबायखौ खारदै एसे होनानै गेबेनानै गेब्लेहोनानै लानाय जायो। बिनि उनाव जोङो गेब्लेहोनाय सबायखौ बबेबा मोनसेयाव एसे लखबथ'ना दोननानै बिनि उनाव जोङो ना बा दाउ बेदर अमा बेदरफोरखौ एवफ्रानना लानानै ओमफ्राय रुनानै दोननाय सबायाइखौ लखमनानै सबाय ओंख्रिजों दाउजों बा अमा बेदरजों खारै संनानै जायो।
बिनि अनगायैबो जोङो हाग्रानि मैगं गुथा खुथ्रा बायदिखौ लाइ लाफा होनानै नाजोंबो खारदै संनानै जानाय जोंनाव हुदा दङ।
औ नोंथां।
आरोबाव नारजिखौबो जों खारदै होनानैसो गेब्लेहोनानै लानाय जायो। मानो होनबा नारजियाबो। खारदै होआबा नार्जिनि बिलाइआ मोजाङै गेब्लेनो नागिरा। बेखायनो गिबियावनो जोङो नारजिखौबो खारै होनानै मोजाङै गेब्लेहोनानै लाग्रोनाय जायो। बिनि उनाव अमा बेदरखौ एवफ्राननानै नारजियाव होनानै नारजिजों अमा बेदरजों जानाय जोंनाव हुदा दङ।
औ।
बेबायदिनो अनला ओंख्रियाबो खारदै नङाबा बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौबो लाइ बिलाइफोर होनानै दाउ बेदर अमा बेदरजों अनला फाख्रि बानायनानैबो जानाय जोंनियाव हुदा दङ
औ
बेबायदिनो जोंनियाव जों खारदै ओंख्रि जानानै मोजां मोनो होननानै बुंजागोन आरो
औ
आरो बेनि अनगायैबो लाव खुमब्रा बायदिखौबो जों खारदि ओंख्रि संनानै जायो
औ औ
लाव खुमब्रा बायदिखौ जोङो ना होनानै ना खांख्राइ होनानै खारदै संनानै जानाय जोंनाव हुदा दङ बेबायदिनो खारदै ओंख्रिया जोंनि मोनसे आंगो मैगं होननानै बुंजागोन आरो दा खारदै ओंख्रिनि बागै नोंथाङा मा मिथिगौ इसे फोरमायना होदो
औ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो बिदिनो खारदैयाथ' जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंनो नांगोन जोङो खारदैखौ
औ
गोदोथ' जोंना ओ खारदै ओंख्रिखौनो बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो गोदोयो
ओ आबै आबौमोनाबो बुङो खारदैफोरखौ बांसिन जायोमोन गोदो होननानै बेनिखायनो बेमार आजारफोराबो बांद्राय जायामोन बिदि होननानै बुङोमोन आरो जेरै जोङो ओ खारै बानायनो थाखाय ओ थालिर थालिर बिफांखौ दानफायनानै बेखौ जोङो जिर रो फिसा फिसा जिरनानै जोङो ओ दुब्लि बा सानदुं नांनाय जायगाफोराव जों फोरानो आरो
औ औ
आरो फोराननानै बेखौ जोङो जेब्ला बिदिनो सानब्रै सानबासो गाहाम बा बा नोङो बे जिरनाय फस्लाया रानोब्ला
जोङो सावो साव वो जोङो बे बेयाव सावनाय बे हांगारखौ ओ दैजों सारस्रियो सास्रिनानै जोङो ओ बे हांगारखौ सोनानै लानानै फैयो आरो न'आव आरो बेनिफ्रायनो जोङो दै होनानै ओ एसे सरनाय जायो बेनि बेखौनो खारदै बुङो आरो जों बे खारदैखौ
बायदिसिना मैगं जेरै खाबथिंनाय मैगं होनोब्ला गुद्रा लाइ लाफा थुनथिनि बिदि बायदिफोरखौ जोङो बायदिफोरजों जों मैगं खारदै मैगंखौ होनानै बे खारदैखौ होनानै सं नाय जायो आरो।
औ औ।
बिदिनो खारैआ जोंना थालिरनि मादायाबो बांसिन गोबाबसिन जायो फस्लानिख्रुइ
औ।
आरो जोङो ओ सबाय अनला नारजि बिदिफोरावबो जों खारदैखौ जोंनो नांगौ जायो खारदै नङाबानो जाया
औ।
आरो बिदिनो अनला ओंख्रि अनला अनला ओंख्रिखौथ' जों बर'फोरा बांसिन जायो नालाय जोंनि बर'नि मोनसे नागार हायि ओंख्रि जायखौ जों बर'खौ बांसिन जायो होननानै खोनायो। केरेला।
औ औ।
जेरै हाबाफोरावबो दानिया हाबाफोर जायोब्लाबो हाथासु'नि खुरनायफोरावबो अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जों जोंनो खारदैखौ नांगौ जायो
औ औ।
आरो बिदिनो जोंखा अनला ओंख्रिनि अनगायैबो गोबां बिदिनो दालिफोरखौबो जों जों खारदै जानो हायो
बा खुमब्रा फोरखौ खुमब्रा बिदिनो लाव सबाइ, बायदिफोरखौ जों खारदैजोंनो बांसिन जानाय जायो आरो।
औ औ
आरो नारजि नारजिखौ नारजियाबो जोंनि बर'निनो मोनसे दोरोङारि ओंख्रि। जायखौ जों बर'फोरा खारदैजोंनो रहाय होनानै लाग्रोयो खारदै नङाब्ला गेब्लेनो नागिरा नालाय नारजिया
औ औ
बेखायनो जों खारदै ओंख्रिखौ बर'फोरा नागारनो हाया होननानै बुंनो हायो। हागोन आरो
औ औ
आरो एसे उदै उदै गाज्रि बा एसे ओ गेसफोर जानायफोराबो खारनाय बेबायदि मोनो आरो खारदै ओंख्रि जायोब्ला
औ औ
बिदिनो ओ खारदै खारदैखौ जोङो
बेनि अनगायैबो जों खारदैखौ उम जेरै ओ माबा मैगंफोराव ओ होयोब्ला एसे उम जेरै गेब्ले गब्लेयो नालाय खारदैया एसे गोबाब जायो।
औ औ।
आरो ओ बिदिनो जों बर'फोरा खारदैखौ बांसिन जानाय बेखौ जों नुनो मोनो आरो। खारदै ओंख्रिखौ बांसिन जायो थावनिख्रुइ खारदैखौ खौ बांसिन बाहायनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ।
ओ गोदोबो बांसिन जायोमोन गोदोनि दिनाव। खारदै ओंख्रिखौ ओ मानोना गोदो बांसिन मैगंफोरखौ खाबथिंनानै जायोमोन नालाय।
औ औ।
दानिया एसे खम जाबाय खारदै जानाया।
औ।
नोंथां बिदिब्ला समाथ' जाबायमोन।
औ। दे बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथांनि नोंथांनिसिमबो।
औ दे।
दे।